हेल खोनादोंना नोंथां? औ खोनादों आं नोंथङा औ नोंथांनि कल हरनाय जाहोना मामोन
आंनि कल हरनाय जाहोना बेनो औवानि फारसे सोमोन्दै रायलायनि
औ अब्ला नोंथाङा बुंग्रोगोन ना आ बुंगोन
औवानि दाथ' औवाफ्रा जोबलांगासिनोलै बेफोरखौसो सावरायनो सानदोंमोन आं
औ नंगौ ओ नोंथाङा जि सोंदों बेनो जों औवा होमब्ला जेनेबा औवाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथिथार जिउआव नङा होमबा औ औवाखौ जोङो औवाखौ जोङो जोनोमनिफ्राय थैजासिम नांगौ होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा आंनि आंनि मोनदांथियाव आरो नोंथां जों औवा खौ गोदो जोंनि गथ' गोरलै जागोदान जेनब गथ' जोनोम जागोदान समाव जों ओ बिनि जो खाथिखौ जोङो जिरना माबानायखौ दानख्लाबनानै जोङो बै खाथेजों जों गथ'फोरनि नारे खौबो हानानै होयोमोन आरो गोदो नङा होमबा नोंथां औ बे खौ जेनेबा जोङो जोनोम समाव जोङो जों बेखौ नांगौ जायो आरो थैनायावबो जेब्ला नोङो बै गोथै सहखौ नोङो बाननानै लांनाय समावबो नोङो औवाखौ जोङो बेफोरबायदि हाबायाव जोङो बाहायनाय खौ नुयो आरो ओ औवाखौ गारनानै जोङो रावबो खामानिया माने मावनो हा हाया आरो जोंनि मिथिं ब मिथिं दावथिं हाबा हुखा आरो सारादुफोराव पेन्न्देल बनायनायावबो जों औवाखौ जों गाहाय हिसाबै जों बाहायो नङा होमबा नोंथां
दा नों मेन
लोगोसे जोङो जेखाइ खबाइ ओ जेखाइ खबाइ सान्द्रि बेफोरखौबो जोङो ओ औवानि फ्रायनो मोनो आतसा नोंथां नोंसोरनि साइदावहाय बि दि औवाजों मा मा हेबना आइजें आइला हेबनानै बिदि मार्केट लेभेलाव फाननाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन आंनो
औवाजों दारहा जेखाइ खबाय
बिदिनो आमफ्राय बांसिनानो दाना बिल्डिं लुनायफ्राव बांसिनानो बे औवा गथाखौ दाननानै एकदम लुनो माबा जांख्ला बानायनानै इउस खालामनाय जायो ओरैनोथ' पेन्देलफ्राव नुखायो औवा औवाफोरखौ हाबाफोराव होनाय बेफोरखौथ' नुखायो नालाय
नंगौ ओ औवानि माने
खिन्थु बे जेखाइ खबाइ जेखाइ खबाइ जेखाइ खबाइ बानायनायफोरबो इसे एसे खम नुयोसो गामि भिथोराव थांबासो नुयोलै जोंनिथिं ओमफ्राय हारसा गामिफ्रावबो हारसाफ्रा न'आवनो एकदम हेबनानै फानो आरो
औ होमबाथ' जेनेबा जोंनि थाखाय जोबोर बेसेन गोसा नङा होमबा औवानि भेलुआ जोबोद दोङो नङा होमबा
जों औवानिफ्रायबो गोबां आइजें आयला हेबनानै जोङो रां खामायनो हायो नङा होमबा नोंथां
बेनोथ दा
साइदआवहाय गामिफोरावहाय बिदि ओ सेन जेखाइ खबाइ बिदि हेब हेबनानै मार्केटाव फाननायखो ओ आथिखालावबो मावबाय थानाय दों ना बिदि
बिनोथ' बाजाराव फानहैनानै बेफोरबायदि बाजाराव फाननाय ओमफ्राय बांसिनानो बे जोंनि गामि साइडनिफ्राय औवाखौ दानै दानै फहराव लांनाय नै बिदिसोस नुययोसो दाना बांसिनानो
औ बेफोर खेथ्रआवबो जोङो जागोन जेरै बेफोर मोनसे बिजनेस जेनेबा जोंबो औवाखौ धोननि भेलुखौसो बुंदों आं औवायादि जोबोर गोनांथार जोंनि थाखाय बिनि सायावसो आं नोंथांनियाव सोंनायनि जाहोना बे जेनेबा औवाया नोंनि थाखाय भेलु दोङो ना गैया बेखौसो आं नोंनि सायादाव
बिलु दङ औवाया बिलु नोंथां भेलु गैयाबालाय
अब्ला आथिखालाव नोंसोरमोननि साइडावहाय मा मा जाथोनि औवाखौ नोंसोरो मोनो बे रखम मारकेट बेलग बेलेग
आं इफाबो नुवाखै बिदिनो जेखाइ खबाइ हेबनानै फाननाय आ ओमफ्राय बे बिल्डिं लुनायफ्राव बानायनानै एकदम इउस खालामनाय आरो नै दाख्लैबावैथ' बै गुवाहाटि एयारपर्टआव आरो बेम'बुखौ बहुद बाहायनाय जादोंना
औ
उम बेवहाय बिराद औवा बाहायनाय जायो बहुद दामबो आरो औवाया
औ आरो औवानिफ्रायबो जोङो गोबां ओ आइजें आइाया जेरै सियार टेबोल बिदिनो मुरा गिसि बेफोरखौबो बानायो आथिखालाव नङा होमबा नोंथां
आथिखालाव नुबांलालै आं बिदि सिगांनि समाव नुयोमोनो सिगांनि समाव जों बिदिनो देरबोखा थानाय नालाय नुयोमोन दासो सोलायजोब्बाय
आथिखालावथ' जोंनि साइडआव बेफोरखौ दाबो नुबाय थायो नोंथांमोननि साइडआव नोंथांमोना नोंथांमोननि साइदआव दं ना गैया मिथिया जोंनि आथिखालावथ' जोंनि बाजाराव गाव गायनि आखाइजोंनो गाव गायनो दानानैनो दिनै फाननायखौ जों गोबां नुयो आरो जोंनि बाजाराव आरो लोगोसे जोङो ओ औवाखौबो जों जानोबो हायो नङा होमबा जाय जों औवा मेवा होनो बेखौथ' जोङो जायो नोंथांमोनथिं साइथिं जायोना जाया बे औवा मेवाखौ
जायो औवा मेवाइखौ जायो
औ मा मा ओंख्रिजों संनानै जायो नोंथांमोननिया माजों होदेरनानै जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औवा मेवखौथ' बिराद गोथाव मोनो अनलाजों औवा मेवाय फारसेथिं दाउ दाउ बेदर थायोबा
औ
जा मोजां नोंसिनिथिं मा मा होनानै जायो ओमफ्राय बे औवा मेवाय आसार जन्थु बेम्बु सुब होनो ना
औ नंगौ जोंनि साइदआवबो जेनेबा औवा खौ जायो जानाया बेनिफ्राय गोबाव जानो थाखाय जोंङो आथिखालाव बेखौ आसार बाहानायनानैबो दोननाय नुयो जेरै औवा बुरखा बा बेनो जाथि औवा जायखौ जोंङो एसे फिसा फोर गावनिक्रुइ एसे फिसा औवा मेवा मा होननानै बुंङो जोंनिथिं
जोंनिथिंबो औवा मेवाइखौनो होनो
बेखौ जोंङो आसारबो बनायनानै आथिखालाव दोननानैखौबो नुयो आरो जुदि आसार बनाय ब्ला जोंङो गोबावसिम नोंङो जानो हागोन आरो एसे एसे नो बेदरावनो होनानै नायावनो होनानै नोंङो जानो हायो आरो
जेरावबो औवा मेवायानो जा औवायानो जा फाननानै न एसे एनै बाजा खालामनो हायो आरो।
औ औवानि भेलु आनो बेनिखायनो जों निथाखाय जोबोर गोनां माने जोबोर इम्परटेन्ट आरो औवाया बेखौ जोंङो थैजासिम जोंङो मानसिया जिउआव औवाखौ बाहायो आ गोदोथ' जोंङो न' गैया न' लुनो थाखायबो जोंबा औवाखौ बाहायोमोन आ थिखालावसो जोंङो ओ बिदिनो पाक्का न'फोरखौ लुनाय जाबाय नोंथांमोननि साइडआवहाय न'खौ लुयोना लुवा औवाजों बानायना दायो।
दायो न'आनो दा सरखारनि माबा न' फैबायना खिन्थु बे न' लुनायाव औवाखौ बाहायनायसो नुयो आंङो।
औ नोंगौ बेयावनो जे बेयावनो जेनेबा औवानि भेलुवा जेनेबा जेरावबो बाहाय जायो आरो। बिनि थाखाय जों औवानि भेलुआ जोबोर गोजौआव आरो। औवा गैयाबा जोंङो बिल्डिंबो जाया नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो औवाजोंनो जोंङो गा
औवाजों न' लुनाय नुला खिन्थु औवाजों न' लुनाय नंला आरो। खिन्थु बिल्डिं बानायनायाव औवाखौनो बाहायो जेरैबो।
जोंनि बेनिखायनो औवानि-औवानि माबाया जोबोर गोजौआव आरो जोंनि सायेदाव आथिखालाव बानायो औवाजोंबो जोंङो। ओं औवाजोंबो न' बनायनायखौ जोंनि सायेदावहाय नुयो खम बिबांनि जाबाय आरो मानोना दायो बेरा सेकर होयोब्ला औवानिखौनो जों बाहायो बिदिनो जोंङो ओ न' बेरा होनायावबो जोंङो औवाखौनो बाहायो माने औवाया जोबोर भेलु गोनां आरो नोङो मोसौ गुलि बनायनायफोरावबो जोंङो औवाखौनो जोंङो बेफोरावबो जोंङो बाहायनाय जायो। बोरैहाय बानायो नोंथांमोननि सायेदाव एसे फोरमायना होनो हागोन ना न'खौ मोसौ गुलिखौ।
माने ओ औवानि जाहैबाय ओ
औ
बेयो ओमफ्राय बाख्रिखो बाख्रिफोर बाख्रियाव एसे होयो।
औ
होमबा नोंथांमोननि सायेदावहाय बिदिनो औवाजों हेबनाय धारा बेफोरखौ अ हेबनानै फानोना बाय बाजारफोराव।
फानो। बायोबो बाय- गोनांथिबो गोया लांनो बिदि आरो।
औ अब्ला नोंथाङा ओ दिनै बे औवानि सायाव जे सोमोन्दो लाखिना गुवारै सावरायबाय औवायादि जोंनि थाखाय गोनांथार नोंथाङा दिनै बेखौ बेसेबां सैथो बा नंखाय होनना सानो औवा गैयाबादि जों दिनै औवाजोंनो जों बन ओंखाम संनानै जायो आथिखालावसो जों गेस मोनबाय। गोदोथ' जों ओंखामदो ओ माने औवा जोंनो जोङो संनानै बनफोरजोंनो संनानै जायोमोन नङा होनबा नोंथां? अब्ला नोंथांमोननि सायेदावहाय बोरैहाय आथिखालाव ओंखाम ओंख्रिखौ माजों संनानै बांसिन खा- ओ इउस खालामो दायो?
दायो ना? दाथ' औवाजों बहुद औवा गोरानफोरखौ एकदम ओंखाम संनायफ्राव बाहायबाय। आजिखालि बहुद माबा गेसजोंसो बाहायनाय जायो। जुनथु गेस गेस जोबनानै जेब्ला इमारजेन्सि संनांगौ जायोना अब्ला औवाखौ बाहायबाय औवाजों लोगोसे दालाय बन दालाय माबा माबि बेफोरो बुथुमलाबाय जायो जोंनिथिं खिन्थु बे ओ हाग्राफ्रावजे मा होनो? बे गिदिंनानै हाग्राफोरखौ ज'मा लाबायोना नै बेफोरो एसे औवा दालाइफोरखौ लानानै बाजाराव फानहैबावोसो आरो। बर'फोरखौ बिदि फाननाय नुला नु- गुबुन जाथिखौ नुयो, बिदिनो औवा दालाय औवा खौबो एकदम बुथुम बुथुम पनसास थाखा सल्लिस थाखानि फाननाय बिदि नुयो आरो बा
औ नंगौ।
आं आं जन्थु जोंनि साइडनिफ्राय नुनाया बेनो बिल्दिंआव बिल्डिं लुयोबा औवा बाहायनाय नै बिदिल'सो नुयोसै आं दाना। गोदोनि बायदि जेरावबो खामानियाव औवाखौ बाहायजोबला आरो।
जों गासै समावनो जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां? अब्ला नोंथां जोंनि रायलायनांगौ समावबो ओ लावबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां?
औ फोजोबथ'नोसै, जागोन दे नोंथां।